हेलौ नोंथां खोनादों उम औ
हेलौ औ
नोंथाङा फैबा एसे रायज्लायनो हागौमोन।
औ नोंथां
माने एसे आइडियाबो सेयार खानोममोन उनाव नोंथांनिफ्राय एसे आइडियाबो लानोमोन खोनादोंना‌ माने दिनै दिनैनि टपिकआनो जाबाय माबायाव सोलोंथाइनि सोलोंथाइ माने सोलोंथाइ नङाबा सोलोंथाइनि सिस्टेम जेनेबा सोलोंथाइनि आयथा मारै आजिखालिनि जुगा म सोलोंथाइया मारै जागासिनो दं मारोरै देरलांगासिनो दं। रायज्लायनो हागोन ना नोंथांजों
औ नोंथां
होमबा आं फंनैसो बाथ्रा बुंसै माने आजिखालिनि सोलोंथ सोलोंथाया जाबाय नोंना गासैयावबो सोलोंथाइ थानांगौ उन्दै नला जेनेबा गामिफोराव थानांगौ टाउनफोरावबो थानांगौ हय ना नोंथां सोलोंथाइया आजिखालि गासिनबो थाखानांगौ नोंनाव जुदि नोंनाव जेनेबा गासिबो आजिखालिनि जुगाव सनिथायाइ थाखानांगौ नों खमसे खम बार' बार' क्लाससिमखौ फरायखानांगौ नों क्लास टुयेल्भसिमथ' फरायखानांगौ बे बे जाबाय नोंनो नांथारगौ आजिखालिनि जुगाव नों जब खालामाबो नोंनि नोंनि बे सोलोंथांजोंसो ननायगोन नोंनि बेसेबां सोलों फरायदों। बेजों फैयाखै उनाव बिनि सायावनो आरो नोंथाङा एसे खिथा रोजा सोलायनो हागोन सोलोंथाइनि आयदानि मा
आजिखालिनि जुगा मा मारै जागासिनो दं औ
औ नोंथां दाथ' नोंथां मा बुंनाय बायदिबाथ' माने मानसिफोरा ओरैनो टुयेल्भ पास जाखाथारनांगौ
अ नोंगौ
कम्पालसरिखानाा माने बिदिनो साख्रिफोर लानोबो आरो माबा माबि स्रि साख्रिफोरावथ' बे नांखागौ आरो स्किल्सफोर नांगौ बिदिनो दा जोंना बर' इडुकेसनफोरा दावगायलांगासिनो
औ नंगौ
आरो बिदिनो नांबाय थाखागौ इडुकेसन सिस्टेमाथ' माने सबनाबो हायोबा माने बिदिनो डिग्रिफोरबो लानांगौ आरो टुवेल्प सिम फरायबाबो जाया माने माने ब बारा बारा फरायनांगौ बिदिनो मा माबा माबि जबनि थाखायथ' माने गिदिर गिदिर जमनो थाखायथ' बासबाबो जायाना बिदिनो गोबां नांगौ आरो बा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा माबायदि डकेन्स इडुकेसन सिस्टेमा माबायदि सोलिगासिनोबा माबायदि थांनांगौ औ
आं नोंथाङा जे होनदोंमोन। थिगानो होन्दों मानि आजिखालि जुगाव क्लास टुयेल्भ पास जानानै बिदि जाया नोङो डिग्रिफोर लानांगोन डिग्रि लानानै स्किल सोलायनांगोन हय बेथ' मानिगौ बेनो लोगोसे आजिखालि नोंथाङा दि होनदों आजिखालिनि माने सोलोंथाइ सिस्टेमा मारै जागासिनो दं मारै जायाखै बेखौनो आं फोरमायनोसै इसेबाव आजिखालिनि सिस्टेमाथ' गासि मिथिखायो नोंथाङा बिजोंनोसै माने नोङो जेरैबाबो नों फरायनांगोन जायखिजाया नों माबा होनोना जोंखौ जेनेबा ओं फरायबाय थानांगौल' नों गोसोआव लान गोसोआव लाबाय थानांगौल' बुजिनाङा आजिखालिनि जुगा बिदिसो फरायबाय थाल' फरायबाय थाल' फराय फरायबाय थानानै पास जा आजिखालि जुगा बिदि माने गावनि स्किल्सखौ एक्सट्रा स्किल्सफोर रायलायनायनि स्किल जेनेबा नों कम्पिउटारनि स्किल्स आजिखालि मेर्ला स्किल दं बेखौ सोलोंनो लुगैया खालि मा फैगासिनो दं लेखायाव मा होगासिनो दं बेखौल' फरायनानै थाङो आजिखालि इडुकेसन सिस्टेम बिदिनो जों बिमाफोराबो नायनांगोन बेल' नङा माने होखारनानै बिदि खालामनानै होबाय बा खुनु मानसिफोर गथ'फोराबो बिदिनो जालांबाय गासैबो
औ
आजिखालि सिस्टेमखौथ' नों मिथिखागौ माबायदि ओरै एक मास थांबानो सोरबा पेपार लिक होनो माबा जाबानो पेपार लिक बेयाव पेपार लिक मानि बिदिनोसै आरो जोंनि आजिखालिनि जुगनि सिस्टेमा जों सिस्टेमनि गेजेरावबो थांनो हाया
जेबो होननोबो हाया जों आजिखालि जुगाव सिस्टेमनि गेजेरबो बेखौथ' आंनि मथे बेथ'
माबाफोर डिग्रिफोर लानानै गावनो स्किल सोलोंदो स्किल सोलोंनानैसो बेलेग बेलेग कम्पानि गिदिरफोराव माव मावबा मोजां
औ
औ बेनोसै आरो नोंथाङा एसे मा बुंबावगोनबा
औ नोंथां औ दा माने जोंनि दा माने पेरेन्टसफोराबो माने इदिनो दा जोंनि बिमा बिफा फोराबो माने बिदिनो साख्रिफोरल' लानो थिनो आरो ना माने बिदि इण्डियाआव साख्रि फख्रिफोरल' थाया बिदिनो गावनिबो बिजनेस थायो गावनिबो स्किलफोर थायो आरो बिदि गावनि स्किल्सफोरावबो मावनो हायो आरो बिदिनो कन्टेन्ट क्रियेटार बेलेग बेलेग बायदि बायदि थायो आरो ना माने इदु गेसेनाल' गैया बेलेग बेलेक थायो।
औ
बे बेलेग बेलेग बुस्थुफोराव मावनो हायो आरोना
औ
दा आंनि मथेबाथ' फरायबाबो जाया माने स्किल्स थानांगौ दा जोंनि जेनेरेसनाथ' खालि फरायनायल' माने दा जोंङो ओरै माबा देनां देनांबा मा जाहैगोन इदिनो दा नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा बबेसिम फरायनाय
अ आं आंनाथ' दाबो आं टुयेल्भ पास जानानै दं ओरैनो एन्ट्रेनस एकजाम होदोंमोन
औ
बि इन्जिनियारिंनि जाबाय दा जागासिनो बेनोसै आरो दा फ्रि टाइमावनो ओरैनो नोंथांनि एसे कल खालामबाय एसे रायलायस्लायबाय मारै खबर मारै नङा एसे खबर माबाफोर लाहरबाय आइदियाफोर लाबाय मा रोंगौ नोंथाङा बेनोसै आरो नोंथांनि खिथानो हागोन मा बेदि नोंथांना
औ
बेहाय फरायदों
दा नोंथां नोंथाङाथ' टुवेल्भ पास जाबाय होनबा
औ
आंबो बिदिनोसै आरो फरायगासिनो दा कलेजाव बिदिनो सेकेड इयार फरायगासिनो दा दा इदिनो सलिगासिनो आरो फरायनायफोराबो
नोंथाङा मानि सेकेणड इयाराव थांनानै मादि मोनगासिनो दं मानि एसे मारै जानांगौ उनाव मारै मा खालामनानै जो गावखौनो इमप्रुभ खालामनो हागोन मा स्किल सोलोंनांगौ बिदि माबाफोर एसे फोरमायनो हागोन
औ दा नोंथां दा फरायनायाथ' इदिनो जागासिनो दा एसे केरियार टेनसनबो जादों आरो बिदिनो दा औ औ
दा माने इदिनो खाफोरा बर्डआबो फैगासिनो बारा गोबाव गैला इदिनो माने दा फरायगासिनो आरो ओमफ्राय दा उनाव टुवेल्भ पास जाखांनायनि उनाव इदिनो माबा सानदों ओरै माबा जानो सानदोंमोन आं मारसेन्ट नेबि औ आरो दा फरायगासिनो आरो इनि उनाव टुयेल्भनि उनाव एन्ट्रेन्स होनोसै इनि उनाव माने मोजाङै फरायलांसै आरो
औ मोजाङानो
औ दाथ' बिदिनो फरायनांगौ
औ
ओमफाय आं माबाबो जानो सानदों खन कन्टेन्ट क्रियेटारबो जानो सानदों माने स्किल्सफोरबो औ
नंगौ साइडाव एसे गावनि स्किल्स टेप माबा बेसां डेभेलप खालामनो हायो खालामना ला नोंथां बे मोजां बुस्थु ओम
फिल्सफोरखौबोथ' नांगौना बिदिनो माने फरायनायजों जाया
औ
बिदिनो आरो दा नोंथाङा माबा ओंखामफोर जाबायमोन नामा?
ओंखाम जाथ'वाखै दानो
औ
नोंथाङा एसे माबा फोर माने मा आजिखालिथ' नोंथाङा होनदों माबादि जोंनि सोलोंथाइया जि जाबाय मा जाबाय ओमफ्राय नोंथाङाथ' बि माबा दं ओमफ्राय नोंथांनो मोनसे नों मा मानि गेजेराव मावगासिनो दं मा स्किल्सनि गेजेराव जेनेबा मा स्किल्सआ मोजां जागोन जेनेबा फिउचारनि थाखाय बिदि नोंनि हिसाबाव मारै मा स्किल्स मावनांगोन नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ दा कन्टेन् क्रियेटार जानोबा आजिलिस्थ मोन जा कमपिटिसन दं जेनेबा जेरावबो कम्पिटिसन दं
दा माने गोबां स्किल्स दं कन्टेन्ट क्रियेटारल' गैया इदिनो ग्राफिक डिजाइनिं बिदिनो कन्टेन्ट क्रियेटार फ्रिलेन्सिं इदिटार गोबां गोबां स्किलस दं आर ना गावनि खोथासै आरो माने हबाव मावनो सानदोंबा ओबाव गोरों माने इदिबानो मावनो हायो आरो ना गावनि सायाव स्किल्सफोरखौ डेभ्लप खालामनो हायो एसे आरो बेयाव स्किल्सफोरावबो माबा मावलाबायबानो जाया
औ नंगौ
बोसोर नांगौ इदिनो खस्थ' नांगौ
औ
दा नों नोंथाङा माबा स्किल्सफोर मावनो सानदों नामा बा माबा मोनसे सोलोंदों नामा?
दाथ' सोलोंथोआखै ओमफ्राय नोंथांनिफ्राय नोंथांनि खोथा खोनानानै आंबो बिराद मोजां मोनबाय गोसोआव बिदिनो माबा स्किल्स डेभलप खालामनो सानबाय आंबो
औ
दा सोलोंथ'वाखै ओरैनो दंथ'यो
औ माने इदिनो स्किल्सफोरखौबो उनावबो डेभलप खालामनो हायो आरोना दा माने फरायनायाथ' जानांगौ
औ
बिदिनो माने फ्रि टाइमफोर मोनबा इदिनो सोलोंनांगौ आरो ना इदिनो फ्रि टाइमफोरावथ' जों टाइम मोनखायो नालाय बिदिनो दा नोंथाङा माने नोंथांनि बायदिबाथ' स्किल्सफोरा माने अबे मोनसेया मोजां मावनाय बायदिबा
मानाय बादिबा स्किल्सा उम जेनेबा नों फासावथ' माबाखौ सोलोंग्रो जेनेबा नों प्रथमाव माबा सोलोंग्रो जेनेबा उम लेपटप लेपटपनि सिङाव मा मा दं मा मा गैया मा मा बेथ' बेथ' नेसेसारि खा बेखौ नांखागौ नों नों जे लाइनाव थां जेनेबा नोंनो होनदोंमोन नोंथाङा आ मानसिननि इन्जिनियाराव थांनो खस्थ' खालामगोन बेयावबो नाङैखागोन नों सिङाव लेपटपफोरखौ सोलोंग्रो आगोल बिसां हायो माने सिङाव मा मा सिङाव मा मा बेल' नङाखि नों आजिखालिथ' गासिबो पावार पइन्ट मिथिखायोना नोंथाङा पावार पइन्ट टेक्सटाइल होननाफोर
औ औ
बिदिखौथ' गासिबो सोलोंखायो बिनि अनगायैबो मेर्ला बुस्थु दं सिङाव मेल्ला बुस्थु दं नों जेनेबा नों साननोनो हाया आजिखालिथ' जुगाव बिजिनेस आरो मेल्ला बुस्थु दं जों साननोबा बेखो बेखौबो सोलोंनांगोन जों जेनेबा जों आजिखालिथ' मेरला जुग दं नों थ' अनलाइन फायबो सोलोंनो हायो बिनो बिनोसै आरो हुना आजिखालि आजिखालि जुगाथ' इजुकेसनाबो माबा अनलाइन फैबायना अनलाइनजोंनो जों गासिबो फरायनो हायो बिनि थाखायबो जों हायोबा बेसां हायोबा अनलाइननिफाय फरायनानै हानांगौ मानि गासिबो फ्रियावनो माबा फ्रियावनो होगासिनो दंबा ना ओंखा
औ
नोंथां जोंना समाबो जायोमोन नामबा
नोंथां समालाय जाबायमोन औ दे नोंथां नोंथांनिसिम साबायख'र बावनाय थाबाय औ दे नोंथां औ
अ